औ नोंथां
आंनि बुंनाय रावखौ खोनादों ना?
औ खोनादो।
दा मा खालामबाय दं दा?
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ ओंखाम जाबायबा नोंथाङा? औ
होम
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि लाना सावरायनो होननानै हरदोंमोन
औ
नोंथाङा रायज्लायजागोन ना?
जागोन दे
औ ओ आबादनिस सायावनो सावरायनोसै नामा?
औ
औ नोंथांङा नो एसे सावरायग्रोदो नामा आबादनि बागै
औ ओ आबाद होनोब्लाथ' दायोथ' दैलाङा फैहांबायना दायो माने जोंनि ओनसोलाव दा माइखौनो गायनाय जासिगोन आरो माइ आबाद बिनि था गाय ओ सोरहाबा सोरहाबा गायबाय आरो माइ। ओ सो ओ सो सोरनियाबा दा हालौवनानै दोनदों।
औ
ओ नोंथांमोननि मिथिंलाय मा दायो माबायदि सोलिगासिनो आबादा?
औ जोंनिथिंबायथ दा गायहांबायानो
औ
जेरै जों आबाद बुंनो थांङोब्ला गिबियावनो जोंङो माइदलिखौ मोजां जावनानै लानो नांगौ।
औ
जों मायदलिखो मोजांङैनो जावनानै जों बस्थायाव सोनानै जों दैयाव मा हाखरबा फिसा फेनला दैसाफोराव जों सोमनानै दोननो हायो
औ
बेखौ जों हरसेयै सोमना दोननानै जों हरसे सोमनानै जों बोखांबाय बो खांनानै बिदिनो पेकेट एबा लाइ बिलाइजोंबो जों माने बेखौ फेनस्राना दोननो हायो आरो जेनेबा गाजा बेरनायनि थाखाय थके जोंहा ओ खोथियाखौ फोनो थाखायबोथ जोंहा फोथारखौथ हेवना ला हाथार नांग
औ औ
बेखौ दानि जुगावथ' बुंनो थाङोबा हालेवनायानो गैला जाहैबाय। मोसौजों दाथ' ट्रेक्टरजोंनो हेवनाय जायो नङा होमबा नों
औ औ नोंगौ।
इदिनो जों हेवना लानानै एसे गल' गल' बा रामफोरफोर बेबायदिनो खालामना लानानै जों खोथियाखौ फोनाय जायो ओ जेब्ला जोंनि खोथियाया जौगोन अब्ला जों थाबैनो जौनो थाखाय बा गायहोनो हा हानाय बायदि जों हासारबो सारनाय जायो ओरैहाय जों गायनायनि थाखायथ' फोथारखौथ' हेव खाना लानांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बा हाग्रा बा मेसं गालि बेफोरबायदि रज नायखौ जों जेनेबा हेवख्रांनानै लाग्रोनो हायो जाहाते सेवो बियो आरो ना? जों आलि खौबो दानना लानो गोनां जायो।
उम।
जोंथ' नै दोनै हबायबा आरो सप्थासे आरो बिनि उनाव सप सपथासे बेबायदिनो जों ने खनथाम हेवनाय जायो आरो ना गायनाय फोथारखौ जेब्ला बे फो फोथारा मोनगोन बा हाब्रु गल' गल' जागोन जों होमबानिया गायनाय समाव जोङो फिन खोनसे ट्रेक्टरजों हेवनो गोनां जायो। जेब्ला जोंहा गायनो जागो जेनबा खोथियाखौ फुनो गोनां जायो अब्ला जोंहा गामिनि बा खामला बा थिका बा हाजिरा बेबायदि लानानै जों फुनाय जायो खोथियाखौ। बेबायदिनो जों गायनो थाखायावबोथ' जों हाजिरा बा खामला बेबायदिखौथ' नांखागौ नङा हो
औ नांगौ।
औ बेबायदि गायखांनायाव जों गायनाल' दोनबाथ' जाया नङा नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो द दाननि उनाव जों जेनेबा दैबो गेजेर गेजेर बेबायदिनो दैबो सोनो नांगौ। जेरै दै सोयोब्ला मोजांबो जायो माइफोरा
औ।
जों बेहाय जेनेबा एम्फौ सेम्फौ बायदि बायदि एम्फौआबोथ' हमनो ह-हमो नालाय दा बायदि याव दाथ' गोदोथ' बेबायदि नङामोन दाथ' थ' बुहुत एम्फौआनो जाबाय जोंहा मैगं थाइगं गायनो थाङोब्लाबो
औ।
जोङो बेखौ हा हासारबो सारनो नांगौ बा मुलिबो होनो नांगौ। गौ जेब्ला द' दाननि उनाव जोंहा हानो जागोन। अब्लाबो जोंहा खामला हाजिरा लानानैथ' हाखानांगौ नङा होमबा नोंथां? जों माइनिफ्रायबो जों माइरं मोननो हायो
उम
बे माइरंनिफ्राय जोंथ फिथा सावनाबो जानो हायो
औ हायो औ औ औ हायो ओरैनो नोंथांमोननि औ
नोंथाङाबो बेबायदि आबादनि बागै आरो मिथिबावोबा सावरायजागोन नामा
औ नों जोंनि ओनसोलावथ माइ आबादनि अनगायै नारें बेनिफ्राय मैगं जेरै खांखिलर, बहल, जिं खा, मैथा, फाथो, गय, बेफोरनि आबाद मावनाय जायो आरो।
औ औ
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माइनि अनगायै मा मा आबाद मावबावनाय जायो?
माइनि अनगायैथ जोंहा मेसें बोथोरावथ जोंहा मैगं थाइगंनि आबादानो जायो जेरै आलु जोंहाथ बेसरबो फोखानाय जाखायो बे टाइमाव बेेसर आलु लाइ लाफा अलकबि बान्दा क बि बिन पालें जोंनिया बेबादिखौथ फोखानाय जाखायो
औ औ
बेनि अनगायै आरो बायदि बायदि बेबायदिनो फोनो बा गायनो हायो आरो आं एसे एनै बावलांबाय आरोना
औ दे नोंथांनि
औ औ जोंनिथिं मेसें बोथोराव बांसिनानो माने थेमसि आबादखौ मावनाय जायो आरो बेसरखौ जोंनिथिं बांद्राय बिदि मावा आरो बांसि उम खेमसेखौनो मावो बेनिफ्राय दायो नारें नारें आबादखौ जोंनिथिं बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ औ
थालिर आाबाद बेनि उनावहाय गय फाथै बेफोरखौ आबाद खौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनानो औ ओमफ्राय मेन आबाद होननानै बुङोब्लाथ जोंनि ओनसोलाव माइनि माइनि उनावनो नारेंखौ बुंनो नांगोन आरो
औ औ
जोंथ आबादखौ मावनानैबो जों
औ औ खामायनो हायो जानायनि जानायनि थाखाय जे माने जानायनि थाखाय इसे ओमफाय बेनि उनावहाय ओ फाननायनि थाखाय बांसि सिन बेबायदि प्रडाक्ट दिहुननो हायो आरो जोङो
औ औ
जेरै बेसर आ बाद मावबाबो जों नआव नांगौबा नांगौ जों लाखिनानै फनोबो हायो जिखुनु मेसेंनि बा दैज्लांनि मैगं थाइगं गायब्लाबो जोङो बेबादिनो नांगौखिनाखौ लाखिनानै जों फाननोबो हायो।
औ उम ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा माइखौ गायनाय जायो?
जोंनि ओनसोलावथ' दाथ' बायदि बायदि मुंनि माइबो ओंखारदों नङा होनबा
औ।
जेरै बाहादुद रन्जित बिसमुथि रंगबुन द वो ओ ओमफाय दंबावसो सोगारो आं माने गोसोआव गैया आरोना बेफोरनि मुंंखौ
औ।
नोंथां मोननिथिंलाय?
जोंनिथिंबो बिब्दिनो ओ बायसमु थि बे ओ रन्जित बिसोर गम गायो आरो बांसिनानो आरो ओ मोनसे गोदान ओंखारदों आरो लोर गिना ना माहोनो बेयो जोबोद फिसा फिसा आरो माइरङा जोबोद फिसा फिसा जायो ओमफाय जानो गोथाव आरो। ओमफ्राय ओ माइब्रा माइब्रा गोसोम बेबायदि ओ माइरं गोसोम बेखौ बांसिन गायो आरो जोंथिं।
औ औ बेनि गेजेराव जों जोसा
औ जोसा माइ औ जोसाखौ गायो औ ओं।
जोंहाथ' आबादखो मेसें बोथोरावबो जोंनि ओनसोलाव मिथिनाय जायो जे बे बुंग जों बरा माइ होनना मिथि नाय जायो आरोना जोंनि ओनसोलाव बेखौबो जोंनि जोंनि जायगायाव बा जोंनि ओनसोलााव बेबायदिखौ गायनाय जायो।
ओं आं जोंनिथिं मेसेङाव बेबायदि माइ गायनायखौ बांद्राय नुआखै आरो। जोंनिया दैलाङावनो औ।
औ। जेन'बा मिसें बोथोरावबो बेबाय दि आबादखौ मावो ब्ला जेनेबा खायफा खाय आफाया माने खेथि खालामनाय बा बाद खालामनाय बेयाव एसे खम थानायफोरा माने एसे
ओं।
एसे खहाय जायो आरोना। जानाय लोंनायाव
उम।
जेरै जों माबा मोनसेनि थाखाय जों खरसा नांगौ जायोब्ला जोङो बे माइखौ जों फाननानैबो थाइसे फिथाइनि रांखौ जों मोननो हायो खैफोद आफोदफोराव जों माने सेस
औ सहाय मोनो। ओम। न'खर सुंथानायाव हेफाजाब होयो आरो।
औ औ।
बिदिनो ओ मेसेंनि आबाद होनबाथाय बांसिनानो मैगं-थाइगं मैगं-थाइगंखौ मावनाय जायो आरो। बेे जों औ। सानफ्रामबो जोंथ' ओंख्रि जाखायो नालाय बे ओंख्रिफोरखौ जों बाजा बाजारनिफ्राय बायालासिनो न'आव बेबायदि गायनानै दोनोबा न'आवबो मोनजाबाय आरो फाननोबो हायो आरो। बेबायदि औ। उम। नोंथाङा मेसें बोथोराव मा मा मावो मा मा मैगं मावो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
ओरैथ' जोंहा गोबाङाथ' गोबांखौथ' मावनाय जाया नङा होमबा? जेरै जोंहा सानो खैनाखौ आरो ना। जानाय खिनाखौ आनथा जोंहा गाय नाय जायो जेरै लाइ लाफा बिन मटर आलु फालें धोनिया बेफोरबायदिखौ जों गायो आरो ना।
औ।
नोंथां मोनहानिथिंलाय?
जोंनिथिंबो सेम बिब्दिनो बेफोरखौनो गायो आरो। औ।
जेरै न'आव एसे एनै गायना लानो हायोबा माने दखानदारियावजों थांना लायनोबो गोनांथि जाया। जेरै जोङो मालाब बा हाखु दाखु बहाबा खामानि दामानि मावनो थांनो गोनां जायोब्ला जोङो न'आवनो माने खाब्रबना जों ओंख्रिफोर खौ जों संनो हायो आरो
उम। अ दे नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय। जोंना टाइमाबो जाबाय न औ औ ओ लाखिथनोसै नामा औ औ दे।